अ मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम गाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां औ ओ जों दा मानि बागै रायलायगोन नोंथां?
दा जोङो मानि बागै रायलायो माने नोंथाङा बुंदो मानि बागै रायलायो जों माने सानैजों रायलायगोन नालाय सानैनि गेजेराव सावरायलाय लानाया मोजांसै।
औ औ ओ होमबा जोङो गाननाय जोमनायखौ लानानै रायज्लायनोसै ना मा होनों?
औ रायजलाय जायो नोंथां रायलाय जायो आंहा जेबो उसुबिदा गैया।
औ औ ओ गाननाय -जोमनाय होनोब्ला बयहाबो हा रिया माने निजा निजा द्रेसफोर थायो आरो औ सोरबा हारसाफोरना थायो गावसो फोरनि गाननाय जोमनाय जेरै सादोर बांगालफोरनाबो एक्सट्रा थायो बा माने जोंनिया जोंनि आसाम हादरावनो जा बा गुबुन हादरावनो जा माने बयबो हारियानो माने गावबा गाव ओ निजा निजा गावसिनि गान्नाय जोमनाय ड्रेसफोर थायो आरो। ओ थिग बेबायदिनो जोंना बर'नाबो दं। जेरै जोंनि बर'नि गुबै गानग्रा- जोमग्रा होनना बुङो, ब्ला जोङो गामसा आरो जोंनि लांगा दख'ना आरो आर'नाइ। औ औ औ नंगौ नोंथां। औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ। ओ नोंथाङा ओ बर'नि गाननाय जोमनाय बा बर'नि गाननाय जोमनाय बा जायखिजाया नोंथाङा गाननाय- जोमनायनि बागै एसे फोरमायजागोन आरो नोंथां,
हेलौ। हेलौ ओ खोनादों ना नोंथां? हेलौ।
हेलौ नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा?
ओ असुबिदा माने एसे खोनाब्रब- खोनाब्रब जादों जेबो नङा नोंथां दे नोंथाङा फोरमायजागोन नोंथां।
माने ओरैबायदि आं नोंथांनिफ्राय गासैखौबो खोनागासिनो मोज मोजाङैनो नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा मोनदोंबा फोरमायजागोन।
औ ओ नोंथांखौ आङो ओ गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायनो होदों आरो नोंथां।
अ जोंनिया बर' हारिनिया गाननाय जोमनाय माने ओरैबायदि हौवासा -हौसाफोरनि -हौवासा माने माने हबा ओरै माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय जोंनिया गामसा आरो हिन्जावसा फोरनिया दख'ना आरो आर'नाइजोंनो सिनायथि जायो नालाय जोंनि बर' हारिया। जेरावखि जाया दाब दाब जायगायाव थां जोंनि आर'नाइखौ नुनानै गासैबो गासैबो हारिया सिनायो जेरै आरो
औ।
आलादा- आलादा गावसोराबो गावबा- गाव सिनायथि दोङो। गावसोरनि गाननाय- जोमनायखौ लानानै बेफ्रायबायदिनो गावसोरनि कालसारखौ लानानै बिदि सिनायथि दोङो। दा जोंहाबो -जोंहाबो आर'नाइ खौ लानानै गाव -गावनि सिनायथिखौ होनो हायो।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ओ दानि ओ एबा गोदोनि ओ गाननाय -जोमनाय बा जोंनिया आबै आबौआ बोरै गानोमोन बा जोंनि गोदोहाय आबै आबौआ माबोरैहाय जोंनि ड्रेसखौ गानोमोन बेनि बागै एसे फोरमायजागोन नोंथां।
माने गोदो- गोदायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्लााथ' माने गोदो- गोदाय जोंनिया गावनो गाव बा नायनाय इन्दिनि इन्दि खुन्दुंनि बानायनानै लानायमोन माने जेरावबोथ' हा हाथाय बाजार बेफोरबायदि गैखा- गैखायामोन नालाय गाव गावनो इन्दि दुंनिफ्राय गाव -गावनो दानानै -दानानै गाव -गावनो गाननो जोमनो गोनां जायो।
औ। औ औ नंगौ नोंथां, ओ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया थार गोदो गोदायहाय जोंनि आबै आबौआ गावनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो दानानै गानोमोन आरोना।
औ ओदानि जुगावथ' जोङो माने बांसिनानो माने गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ ओ गाव गावनो दानासो गाननायखौ जों नुनो मोनला आरो, ओ बांसिनानो टेकन'लजिजों बाहायनाय माने - लांगा दखनायानो जा बा आर'नाइआनो जा बा जोंनि बर'नि गामसाफोरानो जा। माने बयबो माने मिसिंनजों बानायनायखौसो बांसिन बायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां।